दा खोनादों औ नोंथाङा ओरैनो मा खालामबाय दं?
औ नोंथां आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां
औ जिराय दोंबालाय आं नोंथांनि सेराव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फनखौ हरनाय जादोंमोन आरोना
औ नोंथां औ
औ सावराय जागोनना।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
बे आयदायानो जाहैबाय बैसागु बैसागुनि बागैथ जों गासैबो सुबुङानो मिथिगौ नालाय मानो होनोबा बेयो मोनसे ओ जोबोर गोनांथार फोरबो बे बैसागुनि बागै नोंथाङा एसे एसे फोरमायना होनो हागोनना
औ नोंथां दा जों बैसागु होनब्लाथ जों बे बर' हारियावनो फालिजानाय गोबां आबै आजौमोननिफ्रायनो फालि जानाय बे मोनसे फोरबो बैसागो बे बैसागोखौनो गोदोनिफ्रायनो दा सिमबो दासिमबो उम फालिगासिनो दङ आरो इयुनावबो फालिलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनाय जायो आरो नोंथां। दा जोङो उम गोदो गोदो माबादि फालियोमोन बेखौथ' गोदो लिरनाय गैया नाथाय गेजेर ससे जेरै बेखौ लिरनाय दङ बिजाब नङाब्ला बायदिसिना लेखा फराफोरावबो लिरनायखौ जोङो। फरायनानै मोन्दों गोदो जेरैबायदि नेमखान्थि फालिनानै ओ जोङो बैसागुखौ फालियोमोन बेफोरबायदिनो आथिखालावबो जों फालिनायखौ नुनो मोनदों। दा गोदोथ' जों बुंनो थाङोब्ला गोबां उम उम बायदिसिना दामग्रा देग्रा आहाफोर दङमोन जेरै खाम बेफोरखौबो दा जों ओहा जेरैबायदि गोदो दंमोन दा दासिमबो बे फोरबादिखौनो जोंङो दामनानै जोङो बैसागुखौ फालिगासिनो दङ। दा जों बैसागुनि गिबि सान होनोब्लाथ' जों मोसौ थुखैनायखौ जोङो गिबि मोसौ मो सौखथ' जों फालिनाय जायो बेनिखायनो जों मोसौखौ मोसौखौ जों गिबि सान गिबि सानखालि जों ओ फुजा होनाय फुजा होनायस जायो। बिनि बेयाव जोङो मोसौ फुजा होनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो ओ न' न' खाथिफो न' खाथि न'आव बारियाव जों मोननाय जेरै था राइ, लाव, लाव, फान्थाव लाव फान्थाव बायदिसिना जोङो ला नानै बेखौ माला बनायो नङाब्ला जों उम बेफोरबायदि लानानै जों माला बनायनानै जों थाराय बायदिसिना लानानै जों मोखौखौ फुं फुङावनो उथैनानै जों बेसोरखौ थुखैना लानांगोन। थुखैनायनि उनाव जोङो बेखौ बेसे बेखौ जोङो बै उम थुखैनानै बेसोरखौ जोङो माला मालाखोथ' जों रा बानायनांगोन बानायखांनानै जों बेखौ थारायजों बुनांगोन बुनानै जों बेयाव जों मोन मोनसे सल' उम उम सल' खननाय जायो। जेरै लाव जा फानथाव जा बोसोरे बोसोरे देरबाय था होननानै बेफोरबायदि जों उम बुनानै जोङो हांगार हांगार सारायनि हांगारफोरखौ जोङो उम ला हा मख'ना लानानै बेखौ जोङो फोनलानाय जायो। उम जेब्ला जोङो बेफोरखौ जोङो ओ दुब्लि बारियाव दुब ब्लि नङाब्ला जोङो बायदिसिना लान्दां जायगायाव जोङो दोनना फायो अब्ला जोङो माला मालाखौ जोङो बाथौ बाथौ नङाब्ला जों बाथौ ओ मोखौ गुलि मोखौ गुलि उम आरो ओ न'नि बार'न्दा खाथिफोरावबो जोङो आलायना दोन्नायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेनि बेनि उनाव जोङो मोसौखौ मोसौखौ जोङो मानि थाखाय हांगार फोनो होनब्ला जोङो मोस मोसौ मोसौखौ जों मानि थाखाय हांगार फोनो होनब्ला जों मोसौआ मोसौ गोबां गोदोनि दिनावथ' गोबां गोदोनि दिनावथ' गोबां हाग्रा हाग्रा दंमोन बै हाग्राफोराव गोबां। हा जुनार हाग्राफोरनि जुनार दंमोन जाहाथे बे जुनारफोरा बे हांगारखौ नुनानै एसेब्लाबो गिनाय फायो होननानै बे हांगारफोरखौ फोननाय जायोमोन आरोना नोंथां। ओ बेनि अ बेनि अनगायैबो बै बै नै नैथि सानखालि जोंनाथ' मानसिनि सान। बै मानसिनि मानसिनि सान खालि जोंना गोबां उम आलासिफोर फैब्ला जों बेखौ बरायो आरो जों गाम मिनिनो उम गामिनो बैसोआव गोदोरफोरा जोंखौ उन्दै उन्दै गथ गथ'फोरखौ बोर बोर सास्रि आरो उन्दैफोरा बै बोर होनायफोरखौ मानिना लायो आरो बेखौ बोरायनायफोरखौ लानानै बियो गावसोरनि थांना थानाय जिउनि आरो गावसोर माबादि इयुनाव सोलिलांगोन बेफोर बेफोर बाथ्राखौ लानानै बिसोरो बोर होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
बेनि बेनि अनगायैबोनि बेनि बेनि अनगायैबो बैसागुआव जोङो जेरै गोदोनिफ्राय जोंङो सोलिबो गोलि सोलिबोबाय थानाय जोङो जेरै
औ
बैसागो बोथोराव जोङो मोसायो मुसुरो आरो गामि गामिजों बेराय रायनानै बेरायनानै जों इजि एसे हरो जों बेखौ मागिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जोङो गामिनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ बायदिसिनाजों जिरायनानै जों मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिनाखौ जोङो खालामनानै जों गामि गामि जि एसे जि जे हरो बेखौ जोङो लानानै जोङो बेबादिनो जोङो सान सानद'आव लागै जों आरो
औ
सान सानदआलागै जोङो मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिनाखौ जोङो खालामनानै नुनाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो दोङो गामि गामि रायलायनानै गामि गामि रायलायनानै जोङो मोननाय जायो आरोना नोंथां जोंनि जि एसे मागिना नै बेखौ जोङो ज'यै खाना जायो नङाब्ला जोङो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां बैसागु बागै
औ नोंथां इसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
बैसागु बुङोब्ला जोंना जेरै बैसागुआव ओ गोबां रोखोमनि दङ आरो जेरै ओं जेरै सैमा मोसौ बैसागो मानसिनि बैसागो सैमा अमानि बैसागो बेफोर बारसा दं आरो ना जों गिबियाव फालिनाय बैसागोआनो जाहैबाय ओ मोसौ बैसागो बे मोसौ बैसागुखौ फालियो मा फालि माब्ला फालियो होनबा जोङो सैथो मांखोनि जोबथि जोबथा दिन बे खालिनिफ्राय जोंना मोसौ बैसागोखौ जागायो आरोना बे मोसौ बैसागुखौ फालिनायनि जाहोना जाबाय जाहाथे मोसौ मैसोआ मोसौ मैसोआ जाहाथे मोजाङै मो जाङै थायो एबा बेनि जोलैफोरा बारियो एबा जेब्ला हाल एरि एवनायाव जाहाथे बेफोर मोसौ मैसोजों जेबो जाहाथे सिगिया एबा माबा माबि खालामा बेफोरनि थाखाय जों मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो आरो ना बे मोसौ बैसागो फालिनायाव जोङो ओ गिबियावनो बे मोसौ बैसागो खालि ओ फुङाव सिखारनानै दुगैयै लोबै ओ दुगैखाङै लोबै ओ जों मोसौ फोरखौ गलिनिफ्राय बहन बरननानै बे मोसौखौ जोङो गिबियावनो मोसौ थुखैनो थाखाय गिबियावनो माबा जेरै दिग्लि पाद एबा जेरै थाराय एबा कानजोल बेरि एबा आरो जेरै मोखोना बिलाइ
औ नोंथा नोंगौ
थाराय बि बेफोरखौ जोङो खानसे सिगांनो जगार खालामनानै एबा बुथुमनानै लाग्रोय जायो आरो ना औ बेनि उनाव जे ब्ला मोसौ बैसागो खालि फुङावनो सिखारनानै जोङो मोसौखौ गलिनिफ्राय बरननानै बेखौ जोङो मोनसे जायाव खानानै दोननाय जायो आरो बेयाव जों खाखांहनायनि उनाव जोङो थाव गुबै जे बेयाव फोथा फोननो थाखाय जोङो जेरै हांगार एबा जेरै जों दो खान्थानि माबायाव जा अर नांनायनि जा गोसोम जानाय थोंहैयो बेखौ जोङो
औ नोंथां नोंगौ
बे लाइ बिलाइ लानाय जायो आरो ना आरो बेयाव जोङो थाव गुबै खौ होनानै गलायनानै लानाय जायो आरो ना जाहाथे बे मोसौनियाव जा फोथा फोनदों बे फोथा फोननाया जाहाथे मोजाङैनो नाङो बेनि उनाव जोङो बे फथाफोरनो थाखाय जोङो जेरै मा होनो बेखौ इन्दि बिलाइ एबा मा होनो बेखौ औ गेन्दा गेन्दा था मा होनो बेखौ थारा बेखौ जोङो लाग्रोनाय जायो मोनथाम खानानै लानाय जायो आरो ना बेनि उनाव बेजों जोङो औ बे जा थाव आरो खान्थानि जा हांगार बेखौ माबा बियो गलायनानै लानायखौ जों बेयाव थुनानै जोङो मोखौनियाव फथा फोननाय जायो आरो दा बे फोथा फोनखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ जोंनि खा खाथिनि सेराव थानाय दैमा हाखर एबा मा होनो दुब्लि फोथारनि नाला बेफोराव जोङो लाना थांनानै बे मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना बे मोसौखौ थुख थुखैखांनायनि उनाव जोङो जा बुथुमनानै दोननाय जेरै फान्थाव पानिलाव जेरै हालदै एबा खानजल बिरि बेफोरखौ जोङो जमानो माबानानै माला सुनाय जायो आरो ना बे माला सुनाय जोङो मोसौ एबा मोसौनियाव जों गानहोनानै बेनिफ्राय बेनि उनाव जोङो जा बेफोरखौ सारनानै होयो आरो ना जाहाथे मोसौ मोसौआ गोथार माबा खालामनाय जायो बेनि उनाव जोङो बे थारैजों बुनानै जोङो मोनसे बेयाव मोनसे खुगा मेथाइ दं आरोना जेरै ओ ओ मा होनो बेखौ ओ लाव जा फानथाव जा जा जोंहानि मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारायबाय था बेफोर बायसा आरो ना। बेनि उनाव खांनायनि उनाव जोङो बे मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो माबाया एसे खानानै दोननाय जायो आरो ना दुब्लि फोथाराव गांसो जाहाथे गांसो जायो थाखाय हगारनानै होनायबो जायो आरो ना बे हगार जेब्ला हरखांनायनि उनाव जेब्ला मोना मोना सम जायो बे मोसौखौ गलियाव लाबो लाबोखांनायनि उनाव बेयाव जोङो बे मोसौखौ गोदान दोनदाल होदो खानाय जायो आरो ना मानो आ गोदान दोनदान दान नि उनाव जोङो जा जा बोराय एबा फुराना जा दोनार थायो बेखौ जोङो हाखर एबा जायखिजाया माबा माबा सिङाव जोङो गाबफहबनानै जायो आरो ना औ बेनि उनाव जोंना अखानायै जागायजेनो मानसिनि बैसागु बे मानसिनि बिसागु होनोब्ला जेरै गिबियावनो फुङावनो दुगैयै लोबै जोङो ओ थौबो जानानै जोङो गुबै गिबियावनो मा होनो बाथौ एबा थानसालिफोरखौ साब सिखोन खालामनानै बेयाव जोङो फुजा होनाय जायो आरो। औ बुरजा होनाय जायो दे मानो थां समाबोथ' बाय